औ नोंथां खोनादों औ।
खालामनानै दङ।
ओ आङो दा न' खाथिनि एसे दुब्लि फोथारनि जिङावनो आंनि दंफां सायायाव जिरायनानै दं बोथोरा सान्दुं गोसा नालाय एसे बिदिनो सायायाव जिराय ना दं आं नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दायो?
आङो जिरायनानै दंथ'यो आङो नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो होननानै सों आंनिसिम कल खालामनाय जादों आरो नोंथाङा
औ औ नोंथां हागोन दे हागोन।
सावरायनाय आयदाया बेनो जाहैबाय जों माने समाजावहाय जिउ खुंनायनि राहा आरो जोङो मा मा राहायै माने गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावराय नो होननानै आङो नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे औ।
औ अब्ला नोंथाङा ओरैनो जोङो माबायदिहाय गावनि जिउखौ माने एसे मोजांहाय दैदेनलांनो हायो बा जिउ खुंनायनि मा मा जोङो राहा लामा मोननो हायो नोंथांमोननि एरियायावहाय बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जों ओरै जोंनिथिं बुङोबाथ' जिउ खुंनायनि राहाया जों गिबियावनो बुङोबा जों बयनिबो न'खराव दाउ अमा फिसियो बेखौबो गिबियाव बुंनोसै आं नोंथां दाउ अमा फिसिनो गोनां जायोबा जों अमा आदार नांगौ रांखान्थिनि गोनां जायो। जों गिबियाव जों दाउ अमा बिदिनो आरो हांसो मोसौ बोरमा आरो जारसि मोसौ बिदिनो बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौ फिसिनानै जोङो थाइनैसो थाखाखौ आरजिनो हानाय रांखान्थि आरजिनो हायो आरो। थिग बेबायदिनो बेजोंबो सोलिया औ बिदिनो थिग बेबायदि बिदिनो जों आबाद मावनानैबो रांखान्थि बा जिउ खुंलांनो हायो। गावनि माने रांखान्थि खामायनो हायो। हायो थिग बेबायदिनो जों गय बागानफोर खामनायखौ गोबां नुनो मोनो दानि जुगाव बयनिबो न'खर न'खर गय बागान खामनायखौबो नुगासिनो दं बेबायदिनो गोबां जोंनि समाज जाव बिदिनो गय बागान बायदि ओ मा होनोमोन बेखौ उम लबार बागान बिदि सिगुन बागान दंफां बागान बिदि खालामनानै सुबुंफोरखौ माने गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ नुनाय जादो
औ थारैनो
ओमफ्राय जों रांखान्थिखौ गोबां आरजिनो हायो बिदिनो गय- खौ जों गोरलैयाव गायनानै लाग्रोनांगोन गायना लागोरनानै इदिनो जों जो जोथोन लायोबा जों बेनिफ्राय गोबां थाखाखौ आरजिनाय- खौ नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो बुङोबा बे गयनिफ्रायनो लाना बुंलांनोसै आं मोनसे बाथ्रा नोंनिसिम नोंथां बिदिनो थिग बेबायदिनो बुङोबा जों गयनि- फ्राय थाखाखौ जों बिजनेस माने गयखौ जों बेफार बेफार फालांगि खालामनाबो थाखाखौ आरजिनो हायो। बेबायदिनो जोंनि समाज जों जों बेबायदि गोबां नुनो मोननाय जादों माने गोबां गामि गामि हाबनानै बिदिनो गामिफोराव हा थांनानै जों बेफार खालामहैनो हायो जेरै जों गुबुननि बागान फोराव गुबन गुबुननि बागानफोराव बिदिनो थांनानै जोङो बागान खालाम बागान खालामनायाव थांनानै जोङो माने बायनानै बा इदिनो बायनानै जोङो माने रांखानथिनि थाखाय जोङो इदि हानथा मेला बा मा होनोमोनलाय इखौ
औ थर ऐनो नोंथाङा बुंनो सानदों नङा औ थार नोंथ आ बुंनो सानदों नङा होमब्ला जोङो माने गय बागानखौ नख रनि बिगोमाजों लोगोसे जों गुबुन बिगोमा नङै सुबुं फोराबो मा होनो गयनि बिजनेस एबा मा होनगोन इखो फाननाय बिदि हाब बाफारि लानानै बिजनेस मावनो हायो फालांगियाव फालांगि मावनो हायो होननानै नोंथाङा बुंनो सा सानदों आरो नङा होनब्ला औ थारैनो बेयो जोबोद मो मोजां बाथ्रा जोङो गयनि बागानाव बिगोमाजों लोगोसे जों गुबुनाबो मा खालामनो हायो फालांगिखौ मावफानो हायो आरो मुलामफा खामाय आरजिनो हायो जोङो बिगोमानि नखरनि फ्राय बायनानै जों गुबुन जायगायावहाय फानहैनानै मा होनो जों गोबां मुलामफा आरजि नो हायो नङा होनब्ला नोंथाङा थरै जानांगौ बे खौनो बुंनो सानदों
औ औ औ आरो थिग बेबायदिनो बुंबावनो थाङोबा नोंथां गोबां सुबुंफोरा बेफोरबायदि बेफारफोर बेफार खालामनानैनो जानायखौ नुनो थाङो आरो जों नि समाजाव नुयोबाथ दा औ दासान्दि जों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिदि ओ सेंग्राफोरखौ बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दा बोथोराथ दैज्लां बोथोर नालाय सेंग्राफोरा आलि दाननानै बा हाजिरा मावनानै बेफोरबायदि थाखा इरि आरजिनायखौ नुगासिनो दं आ सिख्लाफोरा बुङोबा सिख्ला बा आइजो आयजो मारिया बुङोबा जोङो इदि माइ खोथिया फुनानै जों थाखा आरजिनायखौ नुयो जोंनि समाजाव बेफोरबायदिनो सोलिलांगासिनो दं नोंथां औ औ नोंथां दे
सानैबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो होननानै नोंथाङा बुंनो सानदों आरो नङा होमबा औ थानायानो सैथो बाथ्रा जोङो औ थारनो सैथो बाथ्रा जों हाजिरा खालामलांनानैबो गावनि जिउखौ दैेनलांनो हायो आरो जेराव जोङो ओरैबायदिबो नोंसना माखासे सुबुंफोरा मा होनो मिस्त्रि एबा थिकादारनि आन्दाराव लेबार मावनानैहाय मा होनो गावनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो दं लोगोसेनो माखासे सुबुंफोरा मिस्थ्रि मिस्थ्रिफोरजोंबा थिखादारफोरनि सिङावहाय खामानि मावनानै लेबार खामानि मावनानै लासै लासैनो मिस्ट्रि एबा मिस्ट्रि एबा थिखादार जाहैनाय खौबो जों नुनो मोनदों आरो जों मिस सथ्रि एबा थिखादार जानानै जुदि मोजांहाय बे हाबा हाबाखौ जुदि जों मोजांहै आबुंडै़ रोंजोबोब्ला गाव हारसिं यैबो जोंओ थिका लानो हानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो जायनि जेरै जोङो गोबां प्रफिट एबा मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि गंसे न' लुनायाव बिगोमाया गोबां खरसा जायो नाथाय जायबा लुग्रा मिस्थ्रि बिथांमोनाबो गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नोंथां नंगौ नंगौ औ नोंथां
बिथांमोना गावनि न'खरखौ एसे मोजाङै सालायलांनो हायो आरो जोंहा जिउ खुंनायनि राहा होननानै बुङोब्ला जोङो हाजिरा खामला मावनायजों लोगोसे माखासे आखाइनि खामानि सोलोंनानैबो जोङो जिउखौ खुंलांनो हायो आरो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा जेबो खरसा एबा बांद्राय इनभेस्टमेन्ट गैयालासिनो जोङो बांसिन इनकाम एबा मुलाम्फा मोननो हानाय खामानि होननानै बुङोबा जोङो खानाय सिननायखौ होननानै बुंनो हायो आरो जाय खामानिखौहाय जोङो सोलों नानै लायोब्ला मा जायो खानाय सिननायाव जोंहा एसेबां माने खरसा जाया खबसे गंसे खेमसिया जोंना माने एसेबां थाबनो गाज्रि जाया लोगोसेनो खानाय सिनगासेयाव जोंनो थाइनै नै रांनि ब्लेड गंसेनिल' गोनांथि जायो बे खौबो जोंड बेलेदखौबो नै रांनि बेलेद गंसेखौबो जोङो सिफायनानै खावनै खालामनानैसो बाहायनाय जायो आरो जेराव जोंना खानाय सिनगाासेयाव खमैब्लाबो आथिखालाव बाजि जौसे रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो जेराव जोंना खरसा होननानै बुङोब्ला गुबैयै कारेन्ट बिलखौबो हमनानै लायोब्लाबो जोंना बा रां ब्रै रांफोरल' सासेयाव गोलैहैयो आरो जेराव जोङो बाजि जौसे रां खामायो बेयाव जोंना थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला गुजि जौखोन्दोआनो जोङो प्रफिट एबा मुलाम्फा मोननो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ नोंथां नंगौ
आरो बेनि सोलायैबो जोङो माखासे खामानिफोर खौ जोङो आथिखालाव मावनो हायो जेरैबायदि आखाइनि खामानि हिसाबै जोङो दा दैज्लां बोथोर नालाय जोङो जुदि आखाइनि खामानि रोङोब्ला औ आखाइनि खामानि माने औवानि खामानि जेरैबायदि होननानै बुङोबा सेन जेखाय खबाय बेफोरखौ आथिखालनि सुबुङा माखासे फोरा माने रोङै जालांबाय जायनि जाउनाव जों बेखौ मा होनो आखाइनि खामानिखौ मावनानै माने बिजनेस लाइनसिम लाङोब्ला बा बाजाराव जोङो फानहैयोब्ला सेन खबाइ जेखाय बे बेखौ हेबना गिसिब बेफोरखौ हेबनानैबो जोङो मा होनो अराय समनि थाखाय जोङो मा खालामनो हायो गावनि जिउखौ दैदेनलांनायाव जोबोर मुलाम्फा मोनो आरो।
औ नोंथां नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे आथिखालाव गोबाङानो फरायनाय जाबाय इडुकेसन फरायनाय लाइनाव माने गोजौ थाखोआव जौगासारनो हाबा बाय जायनि जाहनाव जोंनि माखासे सुबुंफोरा मा खालामो आथिखालाव गभमेन्टनि जब एबा साख्रिखौबो नागिरनानै गभमेन्टनि जब मावनानैबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसेनो माखासे सुबुंफोरा फोरोंगिरि जानानै दङ माखासेफोरा मा खालामो? प्राइभेट स्कुल बा फरायसालियावहाय थांनानै गावनि जिउखौ बेजोंबो दैदेनलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरा स्कुल एबा कलेजाव डाइरेक्ट फोरोंगिरि महरै थाहैयालाबासिनोबो गावनि न'आवनो माखासे गथ'फोरखौ मा होनो टिउसन लानानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो जोंङो आरो माखासे सुबुंफोरा बिदिनो टिउसननि गेजेरजोंबो टिउसन लायै लायैनो फोरोंथाइ उन्दैसाफोरखौ न'आवनो फोरोंथाइ होनानैबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां नंगौ नंगौ औ नोंथाङा जा बुंदों बेखौ औ आंबो मानिया औ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुं दों थिग बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो नों जा बुंलांदों बिदिनो सोरबा सोलोंथाइ लानायथ' दानि गोबां सुबुङानो दंखायो गोबां सुबुङानो बयबो दानि जुगाव सोलोंथाइखौ नांखाजोबगौ नालाय बयबो सोलोंथाइ लानानै बिदिनो प्राइभेट स्कुलाव नों जेरै बुंदों बिदिनो मास्टार बा सोलों फोरोंगिरि हिसाबै जोङो थांनायखौ नुनो मोनो। प्राइभेटस कुलाव इदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिखौ गोबां नुनो मोननाय जायो बिदिनो थिग बेबायदिनो आरो बुङोबा जोङो साख्रि बुङोबाथ' जोङो ओरै आरमि पुलिस बायदि बायदि रोखोमनि डक्टर इन्जिनियार नार्स बेफोरबायदि जानानैबो जों गावनि जिउखौ बा जिउखौ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो गामि ओनसोलाव बिदि गोबां सुबुं दं जोंनिथिंबो आरो बुङोबा थिग बेबायदिनो बुंबावोबा जों जों द्राइभार जों गारि सालायनानै बा बिदिनो औ गारि सालायनानै बा इदिनो
औ जोङो गारि सालायनानै गारि फाहामथाय फाहामथाय होनानैबो जोङो संसार जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो नङा ओमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ नों थार बाथ्रा बुंदों नोंथां औ
बिदिनजों लोगोसे जोंना मा होनो माख खासे सुबुंफोरा आबादनि गेजेरजोंबो गावनि न'खरखौ जौगाहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा नै माखासे सुबुंफोरा दैज्लाङावहाय माइ आबाद मावनोसै माइ आबाद खौ मावखांनायनि उनाव माखासे सुबुंफोरा मा होनो आबाद मावखांनायनि उनाव जेब्ला गोरान बोथोर फैगोन मेसें बोथ जाय बोथोराव जोङो गोरान आबाद मावनानै मा खासे सुबुंफोरा जेरैबायदि बेसर आलु बिलाहि कबि बेफोरखौ मावनानै जोङो बिजनेस खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायावहाय माने बेफोरबायदिबो मा सु बुं दङ जाय सुबुङा नोखि गोरान गोरान आबाद मावनानै माने गावनि न'खरखौ जोबोर मोजां जौगासार होनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ
जिउ दानायनि राहा लामा हिसाबै जोङो आबाद मावनाय बा आखाइनि खामानि गारि सालायनाय औवानि खामानि बायदिसिना फोर खौ जोङो
औ औ औ नोंथां नोंगौ नोंगौ नों जा बुंलांदों गासिबो सैथो बाथ्रा नोंथां बेफोरखौ मावनानै जोंनि समाजाव गोबां सुबुंखौनो बिजोंनो रांखानथियाव आरजिनानै जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ औ थारै अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबसै दे नोंथां गोजोनथों।